हेलौ।
नोंथां।
औ खोनादों।
औ।
खालामबाय दङ
औ आंङो दा न'आवनो दंथ'यो। ओइ मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
नोंथां आंबो जिरायना दं नोंथां। दा नोंथांजों बिबारनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां रायलाय
औ हागोन दे नोंथां।
दा नोंथाङा अब्ला बिबा जनिया मा मा बिबार दङ बेखौ नोंथाङा एसे
औ हागोन बिबाराथ' जोंहा गोबां दङ। जेरै न'खरफोरबो ओ गायनाय दङ। जेनेबा पारमानेन्ट हिसाबै बेनिफ्राय आरो बाजारावबोथ' ओ ओ जायखो फाननायबो मोनो जेराव बे फोरो थाबाय थाया। अ बेबादिनो बिबारफोरनि मुंफोरानो जाहैबाय जबा बिबार, गलाबि बिबार, काटन्टा बिबार, फामि बिबार, बिबार। आमफ्राय गोबां दंम
औ दङ।
थाखाय थाया आरो। उम ह गोद जायो खायसे आरो। मानलानाय आरो खायसेया गाहायावनो बारो आरो।